हेलौ
औ बिनानाव
औ
औ जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो ना
औ।
अ आयदाया जागोन फोरबोफोर ना
औ।
ओ गिबियाव आं नोंनिसिम मोननैसो सोंथि सोंनि ना।
औ
औ बिनानावा ओ जोंनि आसामाव थानाय ओ मा मा फोरबो फोरनि सोमोन्दै मिथिगौ?
ओ आसामनि फोरबो होननानै बुङोब्ला ओह लोखि लोखि फुजा आरो दुरगा फुजा
आरो बैसागु बैसागुआबो मोनसे फोरबोआनो।
औ बेखौ बर'फोरा फालियोना औ। ओ अब्ला जों बैसागु बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनोसै ना।
औ।
उम।
बे बैसागु फोरबोखौ आसामनि माबे ओ हारिसाया फालिनाय जायो?
ओ आसाम आसाम माने बैसागुखौनो आसामाव माने आसामनि आसामावनो बांसिन माबायाव फालिखायो जेनेबा बर'फ्रा फालियो। आरो
औ।
असमीया हारियाफ्राबो फालियो। बिसोरो बिहु मुङै ओं बिहु मुङै फालियो।
बेखौनो जों बर'फोरा बैसाग फालिनाय जायो औ दा नैबे बैसाग सागु फोरबोआव ओ माबायदि फालिनाय जायो बे नैबे फोरबोखौ?
बैसागु बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथाम मोनथाम रोखोमै फालियो बैसागुखौ जेरै मागो खोब माग दानाव फालियो जोङो इखो मागो दमासि होनो। आरो खाथ खाथि गासा बेखौ कारतिक दानाव फालियो। आरो मोनसेया जाबाय रंजालि बैसागो बेखो रं माबा बैसाग दानाव फालियो औ। बैसाग दानाव फालियो।
औ नैबे फोरबोफोरखौ माबोरै फालिनाय जायो? अननानै एसे खोनथानो हागोन नामा?
मागो बैसागोखौ मागो बैसागोखो
मागो दानाव फालिनाय जायोना।
औ मागो दानाव फालिनाय जायो ओमफ्राय गिबियाव बैसागु होननानै बुङोबा कार्तिक कार्ति गासा बेखौ फालिग्रोयो। ओ बेखो आसिन दाननि लास्ट माने सानाव संक्रान्ति होनो जायखौ बेखो बे सानखालि फालियो आरोना। एस बे समाव ओइ आबाद माइ आबाद जायोना बेवहाय आलारि बाथि सावनानै माबायो फालियो बेहाय एसेबां गिदिरथ' फालिया मानो होनबा बे समाव आबादबो मोनहैया जायो मानो होनबा बे समाव आंखालनि सम जायो आरो आंखालनि।
माइफोरा फिथाइ थायफुनाय सम।
औ
नैबे कार्ति गासाखौ जोङो जोंनि आबाद फोथारफोरा जिहेथु जों आबाद मावनाय सम नैबे समाव जि जोंनि आबादफोरा मोजां जाथों साननानै
औ।
फोथार गेजेरफोराव ओ आलारि बाथि सावनाय जायो आरो ना।
औ बेहाय आर'ज गाबनाय जायो आरो।
औ जोंनि आबादफोरखौ मोजां हासथायनानै
औ
आरो रंजालि बेसे माबोरै फालिनाय जायो अन्नानै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
ओ रंजालि बैसागुखौ ओ बैसागु बैसाग दाननि सिगां सैत्र माबा जायोना बे सैत्र सान लास दे बि जेरै बेखौ संक्रान्ति होनो बेवहाय मोसौ थुखैग्रोयो। बेखौ मोसौ बैसागु होननानै बुङो आरो। आरो बेवहाय जोङो मोसौफोरखौ फुङावनो थुखैयो दैमा इदिफोराव थुखैनानै लांनानै बिदिनो लाव फान्थाव बेफोरफोरखौ गानहोयो माला सुनानै आरो सबाइ गोरानफोर एवनानै मोसौ फोरनियाव खुबैयो आरो माखासे गान खननानै मोसौखौ थुखैयो आरो बेनि उनावहाय
बैसाग दान ओ से सेथि सान बेदिनखालि मानसिफोरा रंजायो आरो ओइदिनखालि मानसिफोरा ओ गिबियावनो
मोनसे बैसागो गोलैयो बैसागो दाननि गिबि सानाव
औ एकदिनखालि उम गिदिर
गिदिरफोरखौ खुलुमनाय गेदेरफोरा उन्दैफोरनो मान उम अननाय जासिनाय औ
बे सोलियो आरो बेनि उनाव बिदिनो हा
मागो दमासिया
मागो दमासि मागो दमासि होननानै बुङोब्ला फुस फुस दाननि संक्रान्ति खालि फालिनाय जायो आरो मागोखौ आरो बे समाव माने सुबुंफोरनियाव माने जानाय आदारा आंखाल गैया जायो आरो बे समाव माइ
नैबे समाव जों फिथा सौराय बायदिसिना खालामनानै जानाय जायोना?
औ आरो भेलागुरबो सावनाय जायो। बे समाव आरो लाव बे बिदिनो गामि गामि न'खर न'खर गिदिंनानै जा मागिनानै मोनो बेखौ जयै जानाय बेखौ लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङो आरो
अब्ला जों बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय। आरोबाव बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथिबावगौ नामा?
बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला ओ जेब्ला जोङो बैसागुआ स्नि सान जायो अब्ला जोङो
जोङो नैबे ओ रंजालि बैसागु फोरबोखौ स्नि सान फालिनाय जायो नैबे स्नि सानाव जोङो गोबां रंजायो बाजायो ना
औ आरो बे स्नि साननि जोबथा सानखालि ओ जोंनिया मोनसे फोथायनाय दङदि सातथा मैगं गोखा गोखै खानानै औ बेखो जाय अ अ बेखौ जायोब्ला जोङो जोंनि देहायाव आरोना औ बारग'नो हाय फोथायनाय दङ औ
नैबे स्नि बैसागुआव जानाय जि स्नि था मैगं नैबेफोरनि मुं लानो हागोन नामा
औ जारि आरो खिफि बेन्दों
औ
सिब्रु थाराय मानामुनि आरो जोगलावरि
औ
नोरसिं निम बेफोरफोरखो जायो आरो
स्निथानि अनगायैबो गोबां मैगंफोर दं जोंनि गेजेराव न अब्लाबो जों स्निथा मैगंखौ बुथुमनाय जायो आरो बेनि अनगायै जों गोबांसिनबो बुथुमनानै जानो हायो
औ औ
नैबे जानायनि फोथायनाय नैबे फोथायनाया मा होनना बुंदोंमोन
ओ जाहाथे जोंनि देहायाव बेराम आजार सानाय सुनाय जाया। बेनि थाखायनो मानो होनबा जोंनि बर'फ्रा आबाद बांसिनानो आबाद मावनानै सं जायोना।
औ
जुदि जोङो बे रंजाखांनायनि उनावनो जोंनि बर'फ्रा माइ आरि आबाद खालामगोन बेनिखायनो बै बेमार आजारफोरा जाहाथे दा जाथों बेनि थाखायनो जोङो जायो
औ बैसागो फोरबोनि अनगायै ओ उम गुबुन फोरबोफोरनि मुं लाबावनो हागोन नामा
जोंनि बर'फोरनि फोरबो होनबा जों लोखि फुजाखौबो बुंनो हागोन लोखि जेरो
लक्ष्मि फुजा
औ लक्ष्मि फुजा बे दिन खालि ओ ओ बे फोरबोआ जोंना पुर्निमा पुर्निमा दिनखालि जायो आरो
औ
पुर्निमा एस
ओ ओ मोनफ्रोम पुर्निमा ना ओ माबे दाननि पुर्निमा?
बे दानखौथ' आं मोजाङै मिथिला जायखिया पुर्निमा समाव जायो आरो
औ औ अब्ला जों फोरबोफोरनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा रायलायबाय उननि समाव जों गोबां बाथ्रा रायलायबावनो नाजागोन। ओ दिनैनि बे जोंनि रायज्लायनाय नैबेखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे। औ दे थेंक इउ।